औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों एसे एसे खोनादो
बिथाङि दा मा खालामदों
आङो दा फ्रि दङ
औ औ दे होमबा जोङो आबादनि सायाव एसे सावरायनोसै
औ औ जागोन दे
दाथ' जोंनिया माइ आबाद मावनायनि सम नालाय नोंथांमोननि थिं गायनाय फुनायफोरा जोब्बायना जोबाखै माइफोरनि
जोंनिथिं एक्सुलि आबाद मावा आरो माने माइ बेफोरबायदि गाय दाबाया जोंनिथिं
औ औ होमबा नोंथाङा सोहोर सोहोर ओनसोलावसो दंखोमा बेखायनो गायनाय जाया बारा एसेबां
हा हा
नोंथाङा सोहोर नोगोरावसो दं खोमा बेखायनो नोंसोरनिथिं
औ औ आङो सोहोरावसो थायो थायो आरो टाउनावसो थायो आङो माने उन्दैनिफ्रायनो टाउनाव थायो
औ नोंथाङा माबाफोर आबाद मावनायनि बारै माबाफोर मिथिगौ नामा खोनादो ना नोंथां खोनादो ना खोनादो ना औ खोनादो ना औ नोंथाङा आबाद मावनायनि बारै माबाफोर मिथिगौ नामा एसे एनै जुदि मिथिगौबा नोंथाङ फोरमायना होलाय एसे
आबाद मावनायाथ' बिराद मोजां आरो जोंनि थाखायनो गाव गबावनि थाखायनो बिराद मोजां मानेखा जोङो बाजाराव मोननाय मैगं थाइगं आरो बाखि मेरला बिजनेसफोरखौ जोङो जायोबोब्ला बे थ' माने मुलि होनाय बुस्थु दा आरो जों न'नि आबाद गायनायखौ मोनजाबा बिराद मोजां माने बांसिन साबसिन आरो मुलि होयै केमिकेल फ्रि आरो
न'निनो जानो हानांगौ आरो ना जेसे हायो एसे
औ औ ओमफ्राय बे आबाद मावनायखौनो नोङो ओ एसे रांनि थाखायबो फाननो हायो
औ बाहायनो हायो रां नांगौ जाब्ला जेब्ला गोनांथि जायो अब्ला बेफोरावबो जों बाहायनो हायो
औ औ
नोंथाङा माइखौ बोरै गायो माइ आबादखौ बोरै मावो बेफोरनि बारै मिथिगौ नामा?
आङो नुनाय जायाखै आरो बेफोर आबाद मावनायखौ नोङो ओ नोंथाङा मिथिब्ला आंनो खोन्थानो हागोन एसे फोरमायनो हागोन।
औ औ जोंहा बे जोंनियाथ' दा माइनि सम नालाय
औ
जोंनिया दा माइ गायनोबाथ' जों खोथिया फोग्रोनांगौ जायो खोथिया फोखांनायनि उनावहाय जोङो बे खोथिया रज'बासो जोङो जेब्ला अखा हागोन बा दंग'फोरनि दैमाफोरनि दै मोनबा दुब्लिया जेब्ला हालौवनानै मोनो अब्ला जों गायनो हायो आरो
औ औ
नाथाय जों दै गैयाब्ला जोङो गायनो हाया आरो माइखौ
औ
खोथियाखौबो जोङो फोनो थाखाय दैयाव सोमना दोननांगौ माइलिखौ होमबा जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ जों फोहैनांगौ जायो आरो बेनिफ्रायनो आंबो एसेबां एसेबां मिथिया अब्लाबो जिखिनि मिथिगौ बेखौनो आरो फोखांनायनि उनाव जों सम सम दैबो नायहैबाय थानांगौ जायो दुब्लि बारियाव माइखौ फोथांना लाखि नो थाखाय दैनि गोनांथि जायो नालाय।
औ औ
औ दाथ' जोंनियाव माइ गायफुनाय सम नालाय दा बेर जोंनि जायगायाव जोबोद माइ गायदों आरो सुबुंफोरा
औ औ
अखाबो हायो नालाय अखा बोथोर नालाय बेखायनो आरो दा समाव नोंथाङा जों मैगं थाइगंदि जों जायो दा माबाफोर मा मा मैगं जोङो बांसिन दानि समाव बाहायनाय जायो नोंथाङा मिथिगौ नामा माबाफोर एसे?
दाथ' दाथ' मैगं थाइगंआव आंथ' बायहेरायाव हस्टेलावसो थानाय जायो बायहेरायाव ओंखारनाय जाया आरोथ' ओ लकेलाव मा मोनो मा मोना बेनिथ' आङो जोबो दा खबर गैथ'वा आरो नोंथाङा एसे आंखौ फोरमायनो हागोन?
दाथ' जोंनिया थास' बिबार जायो ना जाया नोंथाङा थास' बिबारनि सम नालाय।
औ औ। जायो जायो जायो न'आव थाबा जायो आङो औ।
सम जोगोनार जिंखा बेफोरनि सम आरो दा। बेफोरखौ दाबायदि समावनो। जानाय जायो आरो खुमब्रा। दै बेफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव दा गायो न'खर न'खर जायनावबो जेरावबो आरो मैथाबो मोनो जोंनियाव मैथा दा समाव मैथाबो जायोना। नोंथाङा मैथाफोर जायो ना जाया।
जायो आङो मैथाखौ बिराद। फसायो आङो मैथाजों अमाजों। जों जानो बिराद मोजां मोनो आङो। मैथा अमा एवनाय।
ओम ओम।
नोंथाङालाय जायो ना जाया।
आंबो बिराद मोजां मोनो आंनि थाखायथ' बे जोबोद मोजां आं मैथा ओंख्रिया। नोंथाङा थास' बिबारफोर संनो रोंगो ना रोङा थास' बिबारखौ बोरै सङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे।
आं ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा।
अ औ जोंनियाथ' थास' बिबार संबा मैथाबो होनांगौ जायो मैथा नङाबा नारें लिबु फोर होनो गोनां जायो आरो।
औ औ थास' बिबारावथ' मैथा होयो बेखौथ' मोन आङो। जाखांबाय आङो।
उम उम।
थ' नोंथाङा ओंखाम ओंख्रि संनो रोंगौ ना रोङा?
आंबोथ' एसेबां रोङा रोंनायालाय अब्लाबो जिखिनि रोंगौ बेनो आरो। एसे एनै संनाय जायो मालाबा। बा सम समाव। दा आबाद। गायनायनि सम नालाय संनो गोनां जायो। न'फोराव रावबो। थायाबा बिदिनो आरो।
नोंथांमोनहाबो न'आव आ बाद गायो आरो। गायोबा मा मा गायो आरो।
जोंहाथ' दा न'आव जोंनि बे ओनसोलाव आरोना जोङो दा माइ गायो। खुमब्रा दं जोगोनार दं इनिफ्राय लाव दं इनिफ्राय फान्थाव दं मै था बांगाल बेफोरखौ बांसिन गायनाय जायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव आरो भिन्दि बेफोरखौ गायनाय जायो आरो
औ
नोंथांनि ओजोंहाय माबाफोर इदिनो जाग्रा बेसादफोर जेरै आबाद मायाबाफोर इदिनो मावो नामा फिथाइ सामथायाइनि जेरै
जोंनि जोंनि न'आवथ' बारा जेबो गैया जोंनि न'आव मैथा दङ आरो मैथा दङ आरो ओ खोनानायाव मोननायाव आंनि माइआ खोन्थादोंमोन माबा मैथा दङ जोगोनार खुमब्रा बेबायदि थाइदोंमोन आरो जादोंमोन आंथ' मोनजाफेरनो मोनजाफेराखै आङो माने हस्टेलावसो थाफैनाय नालाय
नोंथाङा बे माइ आबादनि माइ जि आबाद जोंनिया बिनि माइनि बारै माबाफोर मुंफोरखौ मिथिगौ नामा जों मा मा माइ गायो
जों बर'फ्राथ' बांसिनानो माइरंखौसो गायो माइरं जाबाय ओ दस्रा दस्रा माइरं माइबा बेबायदि गायो आरो
जोंनिया जोसा माइब्रा माइसालि आइजुन बेफोरखौ गायनाय जायोना जोंनि बेहाय ओनसोलाव बांसिन माइ आबादा बेखौ मावनाय जायो नोंथाङा जोसा माइरंफोरखौ जानानै माबायदि नाङो माबायदि मोनजायो
जोसा माइरंआ बिराद मोदोमो आरो जानो बिराद मोजां मोनो आरो मोदोमनाय ओजों एसे सिथाबोबोना आरोना थ' बियो मोजां मोनो आङो बे गोरलै गोरलैखौ जानो टेस्ट मोनो बे बोरायनिफ्राय बांसिन गोथाव मोनो नो माने ओंखामफोरखौबो बुरजा जायो मोदोमनायजों गोथाव मोननायजों आरोना नोंथाङालाय फसायोना फसाया
मोजां मोनो आंबो मोजां गोथावनो
औ औ
जोंनि ओनसोलाव बे बे माइखौ बारा एसेबां गायनाय जाया जोंनियाव माइसालि आरो आयजुम होननाय बे मोनसे माइ दङ बेखौनो बांसिन गायो आरो जोंनि ओनसोलाव सुबुंफोरा
औ
जोसा मायब्राखौ बारा गायनाय जाया।
ओ थ' बे नोंथाङा होनदों आइजुलि आरो माबाखौ गायो होनदों। थ' माबायदि मोनो बे माइरंखौ जा नानै नोंथाङा?
जों दा जि लकेल बिदि माइरं जाबायथायाव दालाय
औ
रंआनो आरो बे। बेफोरनो आरो जों बांसिन जानाय बे माइरंखौ बेखौनो बांसिन जायो जोङो। जोसा जोसा माय ब्राखौथ' जोङो बांसिनानो बो-फोरबो टाइमावल'सो बाहायनाय जायो जेरै फिथा संनाय मागो टाइमाव बेफोरावसो बांसिन बाहायनाय जायो जोङो। ओंखाम फोराव एसेबां संनाय जाया बे जोसा माइब्राफोरखौ। आरो नोंथाङा आबादनि बारै माबाफोर मिथिनो लुबैदोंबा एसे सोंजागोन। जेखिनि मिथिगौ आंबो खोन्थानानै होनो हागोन आरो।
औ थ' जोंनि बर' माबायावथ' ओनसोलावथ' फिथाइ ओ सामथाइबो एसे आबाद खालामो। थ थाइजौ सुफारियाथ' बेबायदि थाखायो खान्थाल फोराथ' थाखायो नारेंफोराबो बिनि बेलेगाव ओ लकेलाव मोननायनि बेलेगाव आरो माबा दस्रा फिथाइ सामथायाइफोर दङ नामा नोंथां मोननिथिंजाय?
दा जोंनि ओनसोलाव दासान्दि जोङो ड्रेगन फ्रुट होननाय मोनसे दङ ना बेखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनियाव जोबोद मावो बेखौ दानिया।
औ
बे फिथाइखौ
थ' नोंथाङा मा मायदि मोनो बेखौ जा ड्रेगन फ्रुट खौ जानानै?
आं एसेबां मोजां मोना बिनि बेगरखौ मोजां मोना माने बोरैबा ख्रेब ख्रेब मोनोना बेनि बेगरा बेखायनो। एसेबां गोबाव गोथाव मोना आरो नोंथाङालाय माबायदिथो मोनो?
आंबो ड्रेगान फ्रुटखौ बारा थावनाय मोना आरो माने बांद्राय गोदै मोना आरो। अबेबा अबेबा गोदै जा थारो आं गोदैखौ मोनजाफेराखै आरो।
दा बेबो बेनिबो थायनायनि सम जानानै फैबाय आरो ड्रेगन फ्रुटनिबो।
औ नोंथाङा मिथिगोन नामा ड्रेगेन फ्रुडखौ मारै?
औ आं एसेबांथ' बेनि बारै मिथिया जोंनियाव माने जोंनि ओनसोलाव गायो अब्लाबो नुफेराखै आरो ना बोरै बोरै गायनाय जायो?
ओ ओ
माने बेबोथ' आरो बिराद सम लायो फिथाइ थायनाय टाइमाव फिथायाइ थायनो थाखाय
औ औ नोंगौ थिग बुंदों
दे होमबा ना नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जोब
औ औ दे जागोन दे मोजां मोनबाय रायलायनानै औ औ दे।